हेलौ
हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ हेलौ
खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों। ओ हेल' नोंथां दिनै जोंना मोन ओ थास' न'। थास' बिफांखौ मा मा मा थास' बिफांनि बाहागोफोरखौ मा माखौ जोङो जानो हायो बेनि बागै एसे सावराय यनि नामा सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ। दे नोंथाङा ओ गिबियावनो खोन ओ बुंग्रोदो थास' बिफांनि मा मा बाहागोफोरखौ जोङो
थास'नि बाहागोफोरखौथ' जोङो गासैखौबो जाजायो होनना मिथिनाय जाखायायो नोंथां।
औ औ औ।
बिदिनो ओ थास' आइथिं आथिंइनिफाय लानानै थास' बिबार ओ थास' बिथ'राइ आरो थास' बेदरखौबो जानाय जायो आरो जोङो।
औ औ
खोनादोंना नों
औ खोनादों दे नोंथां।
औ बिदिनो औ। बे नोंथाङा बो थास' बिबारखौहाय जानानै मोजां मोनो नामा?
औ मोनो नोंथां।
थास' बिबारखौहाय माबोरैहाय जानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां थास' बिबार न' थास' बिबाराथ' दा जोंनाव दाथ' बारगासिनो दङ' होननानै बुंजायो जोंनाव। थास' बिबार जानायनि दा बोथोरानो जाना दंखायो आरोना। बे थास' बिबारखौथ' जोङो गि गिबियावनो ओ आंनि बादिब्ला एसे माने गोमोन न' मोननायखौ जायोब्ला मोजां जायो आरोना ओ बिदिनो माने मोननाय। थास' बिबारखौ जोङो बाजारनिफ्राय नङाब्ला ओ खाथि खाला बारिफोरावनो जुदि बिदि बारनायफोर दङ'बा बेखौ जोङो खानानै लाबोबाय लाबोनानै बिदिनो। बेखौ ओ सायनांगौ आरो ना सायनांगौ माने सिङाव मोनसे ओ। मादा होनना बुङो जों जायखौ न' बे बेफोर बायदि माने थायो आरो ना बे सिंनि बे मादाखौ जोङो गारनांगौ आरो गारनानै ओ खर'नि। गोथांखौ जोङो खारै खारै खारैजों सङोब्लाथाय जाजायो। ओ इ गोथां गोथां ससेखौबो होजायो आरना खारैजों सङोब्लाथाय ओ बिदिनो माने गोखैजोंबो सं जायो नालाय ओ गोखैजों सङोब्ला बे खर'खौ होआबाबो जायो आरो। खारैजों संनायखौ आं खोन्थाग्रोनोसै नोंथांनो ओ जोङो। गिबियावनो माने बै थास'नि सिंनि मादाखौ गारबाय गारनानै। गासैनिखौबो गारजोब्बाय गारनानै बिदि। बिदिनो ओ सिखा नङाबा दाबाजों हानानै लाबाय। हानानै ओ दै न' गोग्गो दैजों जोङो सुबाय। सुनानै लाबाय बिदिनो जोंनो थास' बिबारखौथ' बायदि रोखोमै संनानै जानो हायो माने। ओ जेरैहाय ना बेदर न' ना बेदरफोरखौ होनानै ना गोरान बा अमा बेदर। ओ बेफोरबायदि माने होनानै संनो संनानै जानो हायो आरोना। ओ गिबियावनो आङो अमा बेदर आरो। ओ थास' बिबारखौहाय माबोरैहाय सङो बेखौ फोरमायग्रोनोसै आं नोंथांनो। ओ जोङो थास' बिबारखौ सायखांनानै सुखांनानै लाबाय लाखांबाय बिदिनो माने ओ सोरबाबा माने बै थास' बिबारखौ ओ खारैजों रहायग्रोनानै लायो आरोना। गिबियावनो जोङो ओ। डाइरेक्टलि माने बेखौ सारायाव होखाबाय थास' बिबारखौ। सारायाव होखानानै संख्रै एसे। नांगौ बायदि आरो ना बेसेबां जखानि संगोन नोंथाङा बेखौ। बेखौ नायनानै जोङो संख्रि आरो खारैखौ नायनानै होनांगोन आरो बिदिनो। ओ रहायग्रोनांबाय जोङो एसे। रबलांनायसिम आरो ना गुरै जालांनायसिम आरो ओ खायसे खायसे। थ' माने रबलांखायो बेफोरबायदि माने ओ थास'जों। खारैजों र रहायोब्लाथाय आरोना बिदिनो रबलाङोब्ला जोङो बेखौ ओ बेवहाय हाय माने बानलु जेरैहाय ओ जाब्रां बेफोरबायदि आरोना गावबा गावनि गोसो बायदि आरो ना मस्ला मस्लि फोरखौ होयोना होया बांद्राय मसला फोर होयोब्लाबो आं माननायखौ माननायबो मोनो बेनिखायनो माने ओ खायसे खायसे मसलाफोरखौ होआबाबो जायो आरो ना बे थास' बिबार संनायाव ओ बिदिनो बानलुखौ एसे गोसा होयोब्ला होयोब्ला मोजां जायो आरो माननाया खारो आरो बिदि माने रहाय खाङोब्ला जोङो दै होबाय आरो ना दैखौ एसे बुरजायैनो होनानै जोङो गोदौहोयोब्ला मोजां जायो आरो ओ बिदिनो माने गोदौफु गोदौ बेखौ दै होनानै गोदौहोगोमानि जोङो अमा बेदर होनो थाखाय जोङो अमा बेदरखौ बिदिनो एव एवफ्रामग्रोना लानांबाय पियास बानलु ओ सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर बेफोर बायदि होनानै आरोना ओ जायखौ जोङो पियासबो होनो सामब्राम गोजाबो होनो न' बेखौ बेफोरखौ माने होनानै जोङो ओ एवफ्रामग्रोना ला लाबाय आरो जेब्ला जोंना बै ओ ओ थास' न' थास' बिबारखौ दै गुदुंजों गोदौ होबाय थानायाव बे माने एवफ्रामनाया जे जायोब्लाथाय जों अमा बेदरखौ होयोब्लानो जाबाय आरोना बिदिनो माने गोबाव सम गोदौ होनानै ओ जायफोरा माने बि बिदै जानानै मोजां मोनो बिदै एसे लाखिनो हागोन बिदै जायाब्लाबो लाब्रा बायदि जनो बाबो लाब्रा बायदि गथाहै खालामनानै जानो हायो आरो नोंथां। बेबायदियैनो जायो आरो बिदिनो नानि नानि बेलायावबो नाखौ एवफ्रामग्रोना लानानै जोङो ओ बिदि होनो हायो आर ना गोदौहोग्रोनानै बेबायदि दे आङो नोंथांनिफ्रायबो एसे मोनथिनो लुबैदों बे थास' न' थास'आवथ' जोंना आथिंबो थायो। बे थास' आथिंखौ माबोरैहाय सङो नोंथाङाबोथ' जायोबो जानो हागौ।
बे थास' आथिंखौहाय औ बे थास'थि आथिंखौहाय संनोब्ला गिबियावनो बारि एबा हाग्रानिफ्राय जोंङो नोनना लाबोनांग्रोनोगोन आरो
औ।
बेनि उनावहाय जोंङो बेखौ लाबोनानैहाय खौ बासिनानै बेखौ बिगुर गारनांगौ आरो औ बेनि बिगुरखौ गारनानैहाय बेखौ एसे मोजांङै साफायै सुना ला लानांगौ आरो
औ
जोंङो ना ना गोरानजों जानो ना बिदि ना गोथांजों जानो बिदि जानो हायो आरो बेखौ बेदरजोंबो जानो हायो आरो बेखौहाय बेखौ गोखै जायो होनना बांसिन मोनथिना मोनो रोंङो
औ औ औ।
ना गोरानजों जानोब्लाथाय बेखौहाय गिबियावनो ना गोरानखौ एवफ्रामना लाग्रोनांगोन आरो
औ।
औ बेनि उनावहाय ना एसे मोनां मोनोनां जाबाथाय एवखांनानै दोननो हायो औ एवखांनानै दोननानैहाय बेखौ बे थास आथिंखौ सु ला सुना लानायखौहाय। जोङो पियास पियास बा सामब्राम बिदि होनानै एवना लानांगोन। आरो बेखौबो एसे मोजाङैहाय।
औ खोनादों दे नोंथां एवनानैहाय
बिदिनो औ बेयाव औ बेखौ जोंङो गोखै जानोब्ला बेवहाय मैथा बिदिनो खोरदै बा थाइगिर हो होजायो आरो औ मैथा सावनोब्ला बेखौ मैथाखौहाय जोंङो बारि बारिनिफ्राय बा बायनानै लाबोनांगोन आरो। बिदिनो एसां बुरजाथ' होनाय जाया बेवहाय एसे होब्लानो जायो आरो औ बेयो मान गानायनि थाखाय।
मैथाखौ ओरैनोहाय मा बेसेबांसो सम थानानै होनांगौ बे।
औ मैथाखौहाय बिदिनो थास' आथिंखौ औ मैथा थास' आथिंखौहाय। एवखांनानै एसे बिदिनो सामब्राम मस्ला बायदिफोरखौ देना लानायखौ। हाय होखांनानैहाय एसे गोदौहोनानै मोननो टाइमाव होब्लाबो। जायो आरो मैथाखौहाय नोंथां औ बेनि उनावहाय बे ना गोरानखौबो होना लानांगौ।
औ।
औ बिदिनो सोरबाहा बिदिनो रोसिबो जायो बेखौहाय आरो सोरबाबा बिदि। बिदिनो गोरानैबो एवनानै जानाय जायो आरो।
औ बेफोरबायदि आरो आंथ' खोनानायाव।
जों बिजोंहाय नोंथाय नोंथां। आरो बे थास' बिथराइफोरखौबोथ' जायो आरो। बेदरखौबोथ' जायो। औ थास' बिथ बिथ'ररायखौहाय माबोरै जायो नोंथांङा फोरमायना होनो हागोन नामा।
औ एसे माने आं गासैखौबो मोनथिजोबाबो जानो हागौ। आं जा बायदिहै जायो बेखौ एसे फोरमायना होनसै आं नोंथांनो। थास' बिथराय होननानै बुङोब्ला। थ' जोङो बिदिनो माने थास' बिथ'राइखौ थास' बिफां गोनाङाव थांनानै जोङो नायगिर ग्रोना लानो नांगोन बाय बाजारफोरनिफ्रायबो बायनानै लाबोनो हायो। बाजारनिफ्राय बायनायखौ बांद्राय साब साबजानाय मोना आङो। बिदिनो बारिफोराव थानायखौनो नायगिरनाहाय आङो संनाय जायो आरो ना? बे थास' बि थराइखौ आङो गिबियावनो खानानै लाबोबाय लाबोनानै जोङो गोरलै बिथराइखौ। माने होफाजायो आरो ना एसे। डाइरेक्टलियैनो माने होजायो एसे गोदोरफोरखौ जोङो। गिदिरफोरखौ जोङो बिगुरखौ जिरना लायो। ब्ला मोजां जायो आरो ना खायफाहा जिरो खायफाहा जिरा आरो ना जिरनानै लायोब्ला एसे मोजांसिन। जायो आरो नङाब्ला बे बिगुरा संखांनायनि उनाव एसे माने। माने खुन्दुंफोर बायदि एसे माने माबा जायो आरो ना।
औ
जानायाव बिनिखायनो माने बेफोर बायदि बासिनानै लाग्रोबाय लानानै जोंथ' थास' बिथ'रायखौबो नाजों ना गोरानजोंबो जाजा यो आरो ना गोथां जोंबो जाजायो सारबाहा अमा बेदर ना बेफोर बायदिजोंबो जायो ब्रयलार बेदरदोंबो जायो बेफोरबायदि आरो ना। आलुजोंबो जायो आरो आं बांसिन आलुजों जानानै मोजां मोनो नोंथां। बिदिनो माने आङो आलु आरो। बे थास' बिथ'राइखौ बासिनानै सायनानै माने हास'नानै लाग्रोबाय आरोना सिखा एबा दाबाजों बिदिनो हास'ना लाबाय आलुखौ खौबो सायनानै लाबाय जयैनो सुबाय साफायै सुबाय सुनानै बिदिनो साराय खौ जानबाय जाननानै साराया साराया एसे माने गुदुं खालामनानै सारायखौ थाव गुबै होबाय बिदिनो सामब्राम गोजाखौ होग्रोबाय आरोना सामब्राम गोजाखौ होनानै बेखौ एसे माने रबजासिम माने एवफ्रांबाय थाबाय आरो ना थास' बिथरनाय आरो आलुखौ आरो बिदिनो रबनाय बायदि बिनि दैया रानहां रानहां जायोब्लाथाय बिदिनो ओ बानलु न बानलुखौथ' एसे नांगौ जा खायो जोंनो मानो होनबा जोंना मानो नालाय न बिनिखायनो माने होनो गोनां जायो आरो बानलुखौ एसे गोसा होनो गोनां जायो बानलु मस्लाफोर होनोबाबो होनो हायो मस्ला नङाब्लाबो सामब्राम सामब्राम गुफुर न' बेफोरखौ होजायो आरो बिदिनो माने देनानै होबाय बिदिनो हालदै बेफोर खौ होबाय आरो संख्रिखौथ' आङो गिबि माने सारायाव बे सामब्राम गोजा एवखांनायनि उनाव होनाय लोगो लोगोनो होखायो आरो आङो रबनायनि थाखाय बिदिनो माने जा एवफ्रामनाया जायोब्लाथाय बिसोरो बे माबा थास' बिसुुङा न' थास' बिसुं बा थास' बिथ'रा रबनाय लोगो लोगो जोङो दै एसे होबाय दैयासे माने एसे नांगौ बायदिखौ होबाय आरो गाव गावबा गावनि सुबिदा बायदि आरो ना जखा बायदियै बिदिनो माने होबाय होनानै एसे गोदौवोब्लाथाय जोङो फान्थाव मैखि होनना बुङो जों जायखौ न बिलाहि होननानैबो मिथि थियो बेखौ होयोब्ला एसे माने थावसिननायखौ मोनो आरो सोरबाबा बिदिनो जोङो थाइगिर न' थाइगिरखौबो होनाय नुयो सोरखौबा बा मा मैथाफोरखौबो होनाय नु आ आंनि बादिब्ला आङो बै फान्थाव मैखि होननानै बुंङो जों जाय बेखौ माने होयोब्ला मोजांसिन मोनो आरो मोजांसिन मोनो बिदिनो माने एसे गोदौहांनायाव मोनहांहां जायोब्लाथाय होबाय आरो होनानै बिदि
औ दाथ' जोंना समाबो जाबाय
जाजायो आरो औ नोंथां बेफोरबायदि माने जा
दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना नोंथां औ दे बिदि